खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामबाय दं नोंथाङा दा?
आं दं ओरैनो नोंथां।
औ औ नोंथां आंबो दं ओरैनो, नोंथांजों ओ एसे दसे सम सावरायजानागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ नोंथांनो आं फन खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों एसे दावबायनायनि बागै एसे सावरायजागोन नोंथां? औ औ नोंथां ओ दावबायनाय होनोब्ला नोंथांजों गोबां जायगाफोरावनो दावबायहैयो नङा होनब्ला नोंथां?
औ नगौ नोंथां।
नोंथाङाबो जानो हागौ दावबायहैबाय। नोंथाङा बुंनो हागोन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? मा मा जायगायाव दावबाय जोङो
अ जों दावबायनायाथ' बारा एस एसे गोजान दावबायनो थाङाखै नोंथां मानोना ओ रां रुफखनि एसे प्र'ब्लेम नङा होनबा?
औ औ नं
ओ बिदि नो ओरैनो खाथि खाला जायगायाव दावबायफेरबाय आरो नोंथां।
औ औ नोंथां ओ खाथि खालानि ओनसोलाव नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबाय खो एसे बुंनो
अ खाथि खालानि ओनसोल माने आङो बिदि सुकि, दारागाव, मैना फुख्रि ओमफाय बिदिनो भुटान ओ बिदिनो केमफोराव इदियाव दावबायफेरबाय आरो नोंथां।
औ औ थारैनो नंगौ नों थां ओ नोंथाङा मैना फुख्रियाव मा मा नुबोनो मोनखो मैना फुख्रियाव मा मा दं एसे फोरमायदो नोंथां
औ माने मैना फुख्रियाव थ जों जेन'बा दावबायनो थांब्ला मोनसे बै मन्दिर हाथियाव मोनसे फुख्रि नुयो आरो जायनि जायनि मुंखौ जोङो मैना फुख्रि होननानै मिथियो।
औ औ नंगौ। बेयावबो गोबां जारिमिन दं
औ नंगौ नोंथां। बेयाव आरो जोंनि बाथौबो नुयो बर'फोरनि आरो मोन से मन्दिरबो नुयो।
औ औ औ ओ बिदिनो गोबां औ बिदिनो नो गोबां मानसिफोरा बेयाव खुलुमनो एबा बोर लानो थाङो आरो
औ नंगौ नोंथां गोबां ओ दाब दाब जायगानि मानसिफोरा बेयाव फैयो आरो जोंनिया बै मोनसे ओ मोनसे फोरबो जायो बेयाव ओ बलबम होननाय बुङो नोंथाङा मि थिगौ जानो हागौ बेयावबो गोबां मानसिफोर फैयो जेनेबा गोजान गोजाननिफ्राय बेयाव उम
नोंथाङा आरो बिदिनो ओ दारागाव सुकिफोराव मा मा नुबोनो मोनखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां
अ दारागाव सुकिफोरावथ' बुंनो थाङोब्ला ओरैनो दैमा जेनेबा बिफां लाइफां हाजो हाला बेफोरखौनो नुयो आरो नोंथां जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोङो जेनेबा मायबा दुखु दाहाफोर जाब्लाबो जेनबा गोसोफोरखो स्रा स्रां मोननो थाखाय जों बिदिनो हाजो हालाफोरखो नुयोब्ला मिथिंगायानि समायना महरफोरखौ नुयोब्ला एसेब्लाबो गोसोआव गोजोननाय मोनो नं नंङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ थारैनो औ नोंथाङा ओ बिदिनो लोगोफोरजों दावबायना साबसिन मोनोना ना हारसिं सिंना नख'रनि ओ मानसिफोरजों दावबायना मोजांसिन मोनो नोंथाङा ऐसे बुंदों
नख'रनिफोराबोथ' बारा टाइम हो होनाया नङा नंङा होमबा नोंथां? खामानियाव मुखुब थायो ओमफाय हारसिंथ' दावबायनाय जाखाया ओमफाय बिदिनो लोगो फोरजोंनो दावबायनानै बांसिन मोजां मोनो आरो जेनेबा लोगोफोरजों दावबायनानै जेनेब बा दुखु दाहाफोरखोबो एसे बावगारलाङो बिदिनो जों लोगोफोरदों ज' ज' जयै दावबायनानै मोजां मोनो आरो नोंथां
औ थारैनो नंगौ
बिनिफ्राय ओ नोंथाङाबो ओ दावबायनानै मोजां मोनो जा गौ
औ नोंथां आंथ दावबायना जोबोद मोजां मोनो।
अ नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव दावबायफेरनो मोनखो।
औ नोंथां आंबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि बे खाथि खालानि ओनसोलाव थानाय दारागाव सुकि बगामाति मैना फख्रि। आरो बगामात दि बिदिनो माउजि पार्क सुक्लाय पार्क बेफोराव आं दावबायनानै दावबायनानै फैबाय आरो। भुटान बेफोरदियाव औ ओ । ओ नोंथाङा ओ नोंथाङाबो भुटानाव थांफेरबाय होनदों नामा नों?
औ औ थांफेरबाय नोंथां।
ओ नोंथाङा भुटानाव मा मा नुबोनो मोनखो?
ओ भुटानाव नुनो मोनदों माने भुटाननि जेनेबा बिनो बिसोरनि उम जायगाखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनो। जेनबा बिफोर बिब भुटानाव थांनानै जेनेबा ओ ओरैनो। मायाफोर खो था जेनबा मोनथिनो मोनो। जेनेबा गियान मोनो जेनेबा भुटाननि जोंनि जोबोद फाराग दोङो नङा होनबा नोंथां।
औ औ थारैनो।
जोंनि बायदि जेनबा बिसोरनि जागायाव इदि गालाय गुजाय नङा आरो नोंथां। भुटानाव जोबोद साखोन सिखोन औ।
बिसोरनि थासारिया जोबोद मोजां।
औ औ जोंनिया जेरै बिदि नङा आरो बिसनिया जोबोद साखो मोनसिगोन। स्रि स्राय मोजां मोनो आरो थांनानै गोसो ज
औ थारैनो नंगौ नों।
उम आरो नोंथाङा जेनबा दावबायनो थांबा माजों दावबायनो थाङो जेनबा गारि म
औ औ नोंथां आंथ बिदिनो। दावबायनो थां मोनोब्लाथ। बिदिनो नआवनो थानाय कुटिफोरजोंनो दावबायनानै आं मोजां मोनो औ बिदिनो आरो ओ स्कुटिजों दावबायबा होनोब्लाथ जोङो बारबो मोनलाङो जायगाबो नुलाङो बिदिनो गोजोन मोनलाङो आरो औ ओ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोङो दावबायनानै मा मा गियान आरजिनो हायो
औ माने दावबायनो थांनानै जों जेनबा बिस बिफोर जेनेबा हाज दावबायनो थांबाबो बेफोरनि जेनबा मिथिंगाय नि महरफोरखौ नुनानै जेनबा बेफोरनि माबाफोरखौ मिथिंगायारि महरफोरनि बागै ओ सोलोंनो मोनो जेनेबा ओरैनो बायदिसिना जोङो माबाफोर
औ औ औ नंगौ औ नंगौ जोङो बिदिनो गोबां सुबुंफोर खौ लोगो मोनो बि दिनो गोबां सुबुंफोरनिफ्राय गोदान गोदान बाथ्रा मिथिनानै मोनो बिदिनो ओ बायदिसिना औ ओ मानसिफोरनि गियानखौ जेनबा जों गियान मोजां नुबो थाय जोंबो बि दि खालामनांगौ होननानै जोङो गोसोखौ ए सेबाबो मोजां मोनबोयो आरो बिदिनो। गुबुनफोरनि सोलोंथाइखौ नुबा जोंबो। सोलोंथाइ लानांगोन। बिदि मावनांगोन बिदिखौ साननानै। जों जोबोद गियान मोनबोनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांनिबादि। ब्ला दावबायनाया मोजां ना दावबाययिया मोजां नोंथां।
ओ आंनि बायदिफ्राथ दावबायनाया मोजां। माने जोङो। ओम बाहेरनि बारहावाफोरनि गियानखौबो एसे लानांगौ। बिदिनो नआव थानानै नआव थ। थाबाबो जों गियानखौ मोननो हाया। जोङो गुबुन गुबुन जायगा फोरफोराव गिदिंनानैबो जोङो। ओ किसुमान मोनथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोनो किसुमान नुयै जायगाखौ। जोङो नुनो मोनो।जोंथ नखराव थाबाय थाबाथ बिदिखौ नुनो मोना मिथिनो मोना नङा होनबा नोंथां।
सानफ्रोमबो दावबायनायानो जाखायो जोङो हार
औ। हेलौ नोंथां खोनादोंना?
बहाबा बाथ जों।
औ नंगौ नोंथां। औ नोथां। ओइ खोनादों नोंथां।
औ आ। जोङो बिदिनो दारागाव सुकिफोराव जोङो लावखार ओंखाम जाहै जाहैनाय जायो नङा होनबा नोंथां। औ औ नोंथां नोंथांमोना बिदिनो मा मा संनानै एबा लांनानै एबा नङाबा। नआवनो संना लाङोना।
अ माने बुंनो थाङोब्ला लावखार ओंखाम जानाय होनबा। जेनेबा जों बोसोर गोदान बोसोर गोदानाव ओ बयबो मानसि फोराबथ लावखार ओंखाम जानो थाङो नङा होनबा नों थां जोंबो बिब्दिनो लोगोफोरजों ज जल। लावखार ओंखाम जानो थाङो ओ जों जों बिदिनो सङै फेराखै नोंथां माने जोबोद
औ औ थारैनो
फाखानो गोनां जायोना ओम बेनिफ्राय जोङो न'आवनो लोगोफोरजों जमायै संनानै ओ लाना थाङो आरो नों थां ओमफ्राय ओजों जाहैयो लोगोफोरजों। माने ओजों ओजों माने जाहैनाय माने जोंनि दैमा दैसाफोरखौ जों माने ओजों जनानै माबा जायोबालाय गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो जोंल' नङा गोबां मानसिफोरानो लावखार ओंखाम जानो थाङो दाब दाब जायगानि मानसिफोर फोरा नोंथाङाबो बिदि जाहैफेरबाय जानो हागौ
औ नोंथां आंबो बिदिनो नोंथां जेरै बुंदों आंबो बि दिनो जाहैफेरबाय लोगोफोरजों ओ खबसे ओंखाम जानो मोनबाबो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां औ नोंथां ओ बिदिनो नोंथाङा आरोबाव ओ दा साननैसोआव मायावबाफोर दावबाय
ओ बेथ' जि
औ खोनादोंमोन नोंथांङा हेल हेल नोंथा हेल खोनादोंना हेल नोंथां हेल